अ औ- औ -औ खोनादों।
अ दायो तपिकखौहाय ओ जोंनि बर'फोरनि ओ सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय एबा दोरोंआरि जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै ना? उ औ ओ ओरैनोथ ओ दोरोङारि जानाय लोंनायावहाय ओ जेनेबा सिगांनिफ्राय जानाय लोंनाय इफोरबायदिखौ ओ नोंसोरनियाहाय मा माखो दासिमबो बाहायबो गासिनो दङ।
अ जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला बर फोरनिथ गोबां गोबां दङ आरो गोबां माने गोथाव गोथाव संना जानो रोंगौ बर' आइजोफोरा बेनिफ्राय ओ बांसिननो बर'फोरा दोरोङारि जानाय लोंनायखौ मिथिंगानिफ्रा फ्रायनो बुथुमनानै जायो आरो मिथिंगानि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं ओ ना मै बेफोर जोंनो दोरोङारि ओ थिनानै जाबोदों माने ओ बर'फोरा मोनसे बेयो ओ बर'फोरनि आरिमु बायदियै दोरों आरि ओ जानाय लोंनायखौ बु थुमनाया माने जों गामियावथ' बेबायदि होनोब्ला ओ गासैबो दोरोङारिफोरखौ ओ जेरैबायदि ओ बर'फोरनि अनला अनलायाथ' बर'फोरनि ओ माने मोनसे गोनां थार जानाय लोंनाय ओ बेखौ अनलाखौथ' जों जायो। अनलाखौ माने नाजोंबो जायो इनिफ्राय आरो ओ बेदर बेदर थायोब्ला आरो मोजां जाबावो ओमफ्राय बेबायदिनो अनलायाव गोबां माने ओ जेरैबायदि थालिर फस्लाबो हो फायो ओ आरो खेवालि बिलाय बे गोखा बिलाइफोरखौबो होफानानै जायो। बेनिफ्राय गोबां रोखोमै जानो हायो अनलाखौ लाइदोंबो जानो हायो अनला फाख्रि जानो हायो। बेनिफ्राय बेबायदिनो हाखरफोराव ना थायोब्ला न'नि नाजोंनो जायो ओमफ्राय अनलाखौथ' जोंनोथ' माने ओ गोरलै बायदियावनो अन माने ओ फार्स्टनो बेबायदिनो माइरंखौ सोमना दोनथ'यो एसे माने जेसे जखानि नांगौ आरो। बेनिफ्राय सोमना दोन नानै बेखौ ओ सु- सुनानै थेखांनानै दै सरहोयोब्ला ओ दिंखि नङाब्ला आजिखालिथ' दिंखिनि बादै ओ ग्राइडार मिसिन फोरावबो होयो। बेनिफ्राय थबसेयावबो देयो। बेनिफ्राय देनानै ओम बेयावनो सामब्राम बानलु होफायो आरो जोंहा आरो जाब्लांबो होयो एसे ओमफ्राय बेखौ देना ला ग्रोना नै आरो नाफोर दोङोबा इफोरखौ प्राय खामना ला ग्रोयो। फ्राय खालामना ला लानायनि उनाव ओ दै माने जखाननि दैखो ओ अराव होनानै गुदुं जायोब्लाबो गोदौग्लाब ओ बे खारैफोरखौ बिनिफ्राय आरो बै उन उननि गुन्दैखौ अ बेयावनो सास्र' सा होजोब बाय आरो इनिफ्राय ओ गोदौनो होबाय। बुहोद गोबाव गोदो होनानै बेयावनो ओ खारै संख्रि बेखौ होनानै गोदोनायनि उनाव आरो लाइफोर दङोबा बेफोर खौ फासदावनो साफ खामना लाबाय हाना लाबाय बाय सुनानै बेनिफ्राय बे फ्राय ना एव लानानै होबाय बेनिफ्राय नुयोब्ला लाइफोरखौबो होखाबाय बेबायदिनो माने इजि बायदिया संनाया गोदौहोबाय थाब्लानो जाबाय अरखौ मोजांङै ओ आरो बै गोखा ओ बिलाइफोर थायोब्ला बांसिन आरो ना गोरान फोरदो ओं संङोब्ला अनलाया गोथावसिन जायो बिनिफ्राय आरो बेबायदिनो आरो गोबां जोंङो मैगं होनना बुंङोब्ला आरो सबाय साम' बेफोरनो बेबायदिनो साम' सबाय थेवबो गिबियावनो साम' नागिरग्रोनानै लाग्रोबाय खननो थांङो आरो जोंनिया मान हारसा गामियाव हाखरफोराव मोनो आरो बिसोरथ' जाया ओमफ्राय बिसिनि दे ओ फारस सोमना दोनो आरो सोमना दोननानै आरोबाव‌ ओ फिथिनानै सायनालायबो सामनि जाखोब देरना थानाय बे खुगानि थागोन बायदिखौ बेखौ साफा खालामामनानै आरो ओ खिथुखौबो दाननानै बेनिफ्राय आरो मोजाङै सुबाय सुनानै ओ ओमफ्राय फासथआव साम'खौ एवफ्राम एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो। निसे बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रिखौ आरो बेबायदिनो दै ग दुं दुन्दिया गंगार दुन्दिया थायोब्लाथ' मोजां। बेबायदिनो साम' साम' आरो सबाइखौ गोदौहोनानै सङो आरो। आरो नारजि अमाफोर खौबो बेबायदिनो नारजि नारजि अमाखौ थ बर'फोरनि मोनसे आरो बे आरो गोनांथार बायदि आरो। माने गारनो हायै बाय बेफोरखौ बांसिनै अमा लाबोबा बा अमा बिबु लाबोबा बांसिन नारजिजोंनो संनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो दंबावो बर' फोरनि ओंख्रि। सिरिबायदि लाव जोगोनारफोरजोंबो आरो गोदो ओ खाथुमनायफोर हारि मेख्राइ संनायबो बर'फोरनि ओ ए मा होनो थाइगिर, थास' बेफोरखौबो बर'फोरा नागिरनानै संना जायो ना मोनोब्लाबा निफ्रायनो बुथुमनानै जायो आरो आरो मैथा ना बेफोरखौबो जायो। बेबायदिनो गोबां
औ औ जे औ जोंनियाबो बिदिनो औ सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो जाबोगासि नालाय ओमफ्राय दासिमबो माने दायो आरोदिनो जोंनियाबो ओ अनलाजोंनो अनलायाथ' उम बर'फोरनि हाथास नि हाबायावबो नां होगोन नालाय ओ बेखायनो अनला माने जोङो अनलाखौ दावजोंबो जायो मालाबा ब्रयलार मालाबा ना गोरान नाजों बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन माब ओ बिदिनो संना जानो हयो आरो ओ जेरै अ अनला फाख्रि होनदो ओ बिदिनो गो बासिखा बिबारखौबो होनानैबो सेवालि बिबारखो होनानैबो ओ मालाबा आरो अनला फाख फै जानोबा ओ मैदुफुल बिलाइ बिजौआ बिलाइ गोरलैया बिखौबो होनानैबो जायो आरो माने देनाय समावनो देफानानै ओ बिदिनो संना जायो अ नारजिजों नारजिजोंबो अमा जायो बिदिनो दाउ बिबौ मालाबा दाउ ब्रयलार इदिनो अमा बिब' इफोरजों एवनानैबो जायो इनिफ्राय बे नारजिखौथ' अ साराद' ओ माबा खालि इनिखालिबो होनाय जायो नालाय बि जों ओ जोंनिया अमा अमाखौ अमा बिथैखो माने इनारजिजोंनो एवो आरो। इदि एवनानै जानाय जायो। ओ बिदिनोम उम गोबां दोङो ओ थास' बिथ थास-' बिदरजों ना बयलार नङाबा लकेल दाउ नङाबा अमा बेदरजोंबाबो संनानै जायो। आरो मैथाजों ना ना गोरलैफोराबोथ' मोजां जायोना? ओ बिदिनो उम मैथाजोंबो ब्रयलारबो जायो। ओ अमाबो जायो ओ जो बर'फोराथ' संना जानो रोंखागोन नालाय। ओंखायनो ओ जोबोद मोज मोजां जायो आरो माने संनो रोंबा जानोबो गोथाव ओ बिदिनो आरो गोबां दङो मैगं थाइगं माने जोंनि सिगांनि ओ मानसिफोराहाय ओ माने खारै ओंख्रि संना ज जायोमोन आर ओ हाग्रानिफ्राय खनसायना ओ जेरै ओ मान्दे हिलांस यि ओ बिदिनो उम लाफा सायख' ओ बायदिसिना गुबुन गु बुन माखासे फोर लगायनानै आरो थास' बिलाइ ओ आरो ओ भिन्दि बिलाइ भिन्दिखोबो होयो फिस्ला जानायनि थाखाय लाफा गैयि समाव आरो बे फाथोआ बिलाइआ फाथोखोबो हो फायो इदिनो लगायनानै खारै संनानै जायो आरो ओ बे खारै सं संनायाव ओ नाफोर होफाबा गो थाव जायो ना गोथां उवा ना गोथाङानो जा ना गोथां ओरै फिसाफोरानो जा बिद दिनो होफाबा जोबोद मोजां जायो आरो बिदिनो ओ गोबां मैगं- थाइगंफोरबो संनानै जायो बिद ओ बिफोरखोथ' सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो नालाय बिखायनो ओ बिफिरखो बर'फोरा माने संना जानाया माने रावनिबो उनजाया आरो ओ बिदिनो साम'खौबो जोंनिया खाला दालिजोंबो जायो ओइदिनो अनलाजोंबो जायो मालाबा खुमब्रा मालाबा जोग गोनार ओ बिदिनो आरो मालाब बा सबायजोंबो जायो आरो आरो खुम माबा उम बेस ओ साम'खौबो साम' गोजायैनो ओरैनो रुनानैबो उम माने ओरैनो दैजों माबानानै जायो आरो ओमफ्राय बे सामु गिद दिरा साम' लादाया ओ बेखौथ' ओ बिनि ओ बेखौथ' मोजाङै ओ उम साय यखांना लाखांनायनि उनाव मैथाफोरजोंबो जानो मोजां जायो आरो।
बेखौ
जोंनियाबो साम'खौ खाथिनि ओइ हारसा हारसाफोरनि दुब्लियावहाय मोनो आरो हाखर दोङो बेयावनो बिनिफ्रायनो खनना लाबोयो बिसोरबो खनखाया नालाय। ओ बिसोरो उम जायो जानाया थेब्लाबो माने गावसोर संनो रोङा नालाय। बेखायनो आरो औ।
बेनोथन ओ माने ओ ओ एसे माइआथ' एसे गोसो जाबा बेफोरावबो दै सानायावबो सामुफोरखौ मोनो आरो दुब्लिफोरावबो बेयावबो लायो ओमफ्राय
आरो ओ ओ हाग्रानिफ्राय ओ थास' बे थास' आथिं मोनसिगोन। थास' आथिं थास' बिबार बेफोरजोंबो ना जायो ब्रयलार जायो। जायो गोबां ओ बिदिनो बेदरफोरखौबो होनानै जाफायो आरो। जोबोद गोथाव मोनो। ओ उम थास' आथिंजोंथ' आरो ना गोरानखौबो होनाय जायो नालाय। बिदिनो जायो आरो। आरो थास' थास'खौथ' गासैखौबो जायो। रोदा ल'सो जानो बाखि होननाय बायदि ओ थास'खो ओ बिजौ ओ बिथट्रिनिफ्राय लानानै बिलाइ ओ‌ बेनि थास' ओ बुग्लाया बिखौबो जायो थास' आइथिं थास' थास' बेदर थास' बिबार माने गासैखौबो जायो आ थास'ख। ओ‌ बर' गुबुनहारिया जायोना जाया मिथिया ओ जोंनि बर'फोरा जायो आरो माने गासिखौबो।
गोदो बेफोर बर'फोरनि जा दोरोङारि जानाय लोंनाय बे साम' बेफोरखौ जायामोन दानिया दानियाथ' बिसोरसो बांसिन माने जानाय जाबाय आरो। गुबुना बेफोरासो बिसोरबो थास'फोरखौ माने सिगांथ' जावनो होयोमोन न'आव थाबा जावनो थांनायफोरखौ नाथाय दानि मिथि जावनो हाला बेबायदि खालामो आरो। ओमफ्राय आरो ओ बर'फोरनि जे उम बे साम'खौथ' बि सोरो माने गाज्रि होननानै मुगैयोमोन आरो खांख्राइफोरखौ नाथाय दाथ' ओ बिसो थाव साम' खांख्राया होननानै। बेबायदिनो जाबाय आरो माने गुबुन हारि फोराबो बर'फोरनि जानाय
ओम जानाय लोंनायखौ औ औ औ ओ बिदि बिसोर माने जानो रोंयिया माने बांसिनानो हारसाफोराबो माने बर'नि खाथियाव थानायफोरा जाखायोआनो। माने इसोरो माने बर' फोरजों थाफाना जानो मोनबाय नालाय गोथाव मोननानै दा गावसो सोरबो माने जाग्रा जालांनाय खौ नुनो मोनबाय आरो ओ जोंनि खाथ बिथिंनि हाखा हारसाफोराबो जायो अमाखौथ' इसोरो दानि गावसोरसो बांसिन जाग्रा जाबाय अमा बेदरानो जा बे जौफोरखो बाहायनाय जौ सेरेबा बिखौबो ओ बिनि फ्राय बे ओ नाफोरखौबो बिसोरबो उम फिसा-फिसायावनो माने गुरना जायो आरो। दिनो खांख्राइफोरखौ बोजायो।
ओ-ओ बेनथ'